ओ ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जादों ओ फरायसाफोरा फोरोंगिरिजों ओ थाखो खथायाव माबायदि सोमोन्दो लाखि नांगौ आरो फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ ओ माबायदि फोरोंनांगौ बिनि सायाव माखासे ओ फोरमायनानै खिथालांनो नागिरदों ओ नोंथाङा सम दंना?
औ दङ' ओं फोरमायनो हागोन।
ओ अब्ला आं फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ माबायदि फोरोंनांगौ आरो फराय साफोरा फोरोंगिरिखौ माबायदि मान होनांगौ बेनि सायाव एसे फोरमायना होनोसै। ओ फोरोंगिरि होननानै बुङोब्ला जोङो माने फरायसाफोरखौ ओ मान होग्रा बेबायदि जोङो ओ फरायसाफोरखौ गियान होग्रा बेबायदि जोङो हमना लाजायो ओ फोरोंगिरिया ओ जाय आयदाखौ फरायसाफोरखौ फोरोंनो लागोन ओ बै आयदानि सायाव ओ गावहानो गाव थोजासे गियान थाथारनांगौ। मानोना ओ फरायसाफोरखौ ओ फोरोंनायाव ओ थोजासे गियान होनो हायाब्ला ओ फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननो हा नाय नङा। ओ बेनि था खायनो ओ जाय आयदानि सायाव ओ फोरोंगिरिया फोरोंनो लादों बै आयदानि सायाव गावहानो ओ मो गुवारै फोरमायथिना होनो बुंथिना होनो ओ बेबायदि बुंथिना होनो हानायनि माखासे ओ गियानखौ सोरजिना लाग्रोनांगोन। ओ अब्लासो फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हागोन। ओ आनजाद फोराव मोजां ओ रोखोमै लिरनो हागोन । ओ फोरोंगिरियानो जुदि ओ मोजाङै ओ फोरोंना ओ होनो हायाब्ला ओ फरायसाफोरा ओ आनजादाव मोजां फिथाइ ओ लाखिनो हानाय नोङा। ओ
औ
ओ फोरोंगिरि आरो फरायसा ओ बिसोरो थाखो खथायाव ओ जोबोरैनो मोजां सोमोन्दो लाखिलायनांगौ ओ फोरोंगिरिया ओ फरायसाफोरखौ खौ ओ बुजियैखौ ओ सोंनाय सोंथि ओ नैबे मोनसे ओ माने बाथ्राया ओ थाथारनांगौ ओ सोंथि थाब्लासो ओ मा होनो फरायसाफोरनि ओ रोंनाय रोङि बेखौ ओ सोंथि सोंनानै ओ रोंदेरना रोङाखै बै बेबायदि सोंथि सोंनानै ओ फरायसाफोरखौ ओ रोंनाय रोङिखौ मिथिनो हायो ओ बिनि थाखायनो फरायसाफोरा ओ फोरोंगिरिया ओ फरायसाफोरखौ ओ थाखो खथायाव ओ फोरोंखांनायनि उनाव ओ सोंथि सोंनांगौ आरो
औ
ओ फरायसाफोरखौ ओ सोंदि सोंनानै ओ नायनांगौ आरो ओ बेबायदिनो ओ फरायसाफोराबो ओ फोरोंगिरिखौ ओ नांगौखिनि मान होनांगौ। आरो फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ ओ अननाय बेबायदि आखु दिन्थिनांगौ नङा नोंथां । ओ आरो ओ फोरोंगिरिया फरायसाफोरजों ओ लोगो बायदि ओ ओ माने ओ जानांगौ जाहाथे ओ फरायसाफोरा ओ फोरोंगिरि ओ फोरोंगिरिखौ ओ ओ गोरलैयैनो सोंनो ओ हायो खायफा फोरोंगिरिफोरा ओ माने रागा बेबायदि ओ मोखां दिन्थियो । ओ अब्ला फरायसाफोरा ओ फोरोंगिरिनि ओ फोरोंगिरिखौ गिनानै ओ सोंथि सोंफिननो गावसोर हायिखौ ओ सोंफिननो माने गिनाय मोन ओ बेनिखायनो फोरोंगिरिया फरायसाफोरजों जेब्लाबो ओ मिनिस्लु मोखां दिन्थि दिन्थिनानै आरो लोगो बायदि दिन्थिनानै रायज्लायनांगौ आरो। बेबायदिनो बाजारफोराव जेब्ला फोरोंगिरिया माने बा लामाफोराव लोगो मोनो ओ अब्ला फोरोंगिरिखौ फरायसाफोरा ओ मान होनांगौ ओ मान होब्लासो ओ जोंनि गिदिर ओ फोरोंगिरिखौ मान होब्लासो माने ओ जोङो अनजानाय बेबायदि ओ फैयो आरो ओ नोंथाङाबो फरायसा आरो फोरोंगिरि ओ बेजों माबायदि सोमोन्दो लाखिनांगौ ओ आरो फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ माबायदि फोरोंनांगौ बिनि सायाव आंनो एसे फोरमायना होदों नोंथां।
औ जागोन आं फोरमायनो हागोन फरायसा आरो फोरोंगिरिनि बे सोमोन्दोआ आयदया जोबोद मोजाङानो जोङो बिमा बिफानि उननि उनावहाय जाय जोंनि फरायसा एबा गथ'फोरखौ जोथोन लायो । बेनो जाहैबाय फोरोंगिरि एबा फोरोंगुरु ओ फोरोंगिरि खौ जोङो फरायसाफोरनि एबा गथ'फोरनि नैथि बिमा बिफा बिफा होननानै जों बुंनो हायो मानो होनोबा जाय सोलोंनांगौ एबा रोंनांगौ आयदाखौ बिमा बिफाफोरा फोरोंनो हाया बेखौहाय फोरोंगिरिया फोरोंनो हायो । बियो गथ'फोरनि एबा फरायसाफोरनि रो गोरोन्थि एबा बबे आयदायाव बिथांमोनहा बिसोरो रोंनो हायि एबा मा जाहोननि थाखाय बेयो रोंनो हायाखै बेखौ फोरोंगिरिया गावहानो रोंगौथि दङ जोङो फोरोंगिरि जानो होनोब्ला बि जानो हाया जोङो गिबियावनो गावखौनो जाय फोरोंगोन गथ'फोर बिसिनि सायाव एसे रोंगौथि थानांगोन जे बिथांमोना मा सानो बे फरायसाफोरा मा साननानै थायो एबा बे फरायसाफोरखौ बबे रोखोमै फोरोङोबा बिसोरो साबसिन रोंगोन बे आयदाखौहाय बे फोरोंगिरिया सिगाङाव सोलोंनानै लाग्रोनांगोन। आरो बेजों लोगोसेनो जाय फरायसाखौ फरायगोन बे फरायसाया माबोरै फरायगासिनो एबा बियो फरायनो हागोननाा हाया। आरो जों फोरों जाय फोरोंगिरिया फोरोंदों बियो गाव फोरोंनायखौ बुजिनो हादोंना हायाखै बेखौहाय बियो नायबिजिरनांगोन बिनि उनावहाय बे फोरोंगिरिया ओ गावनि बेखौ सिगि सग एबा बुवाल' बिनो बेखौहाय गावनि फिसा बायदि अननानै ओ बबे आयदायाव रोङाखै एबा बबे खिनियाव बियो बुजिनो हायाखै बेखौहाय सोंफिननानै एबा सोंनाय फिननाय खालामनानै बियो बे फरायसाखौ फोरोंनो हायो आरो बेनि गेजे जेरावनो जों हमदांनो हायोदि फरायसा आरो ओ फोरोंगिरिनि सोमोन्दोआ बिमा बिफानि बायदियानो जायो बेनिखायनो फरायसाफोरा ओ फोरोंगिरिखौहाय बिमा बिफा नैथि बिमा बिफा फा होननानै बिसोरो मान होनांगोन आरो बेजों लोगोसेनो माब्लाबाफोर लामा सामाफोराव लोगो मोनोब्ला फराय फोरोंगिरिखौ फरायसाफोरा सनमान होनांगोन मान होनांगोन साइकेलफोरजों थांदोंब्ला एबा मटर बाइकफोरजों थाङोब्ला ओंखारनानै जों ससे लामा थाबायनांगोन आरो बिब्दि थाबायोब्ला फोरोंगिरिया बै फरायसाखौ जोबोद मोजां मोनगोन आरो फरायसा आरो फोरोंगिरिनि गेजेरावहाय सनमान होलायनाय एबा ओ गावजों गाव गोरोबलायनायानो माबि फरायसा आरो फोरोंगिरिनि सोमोन्दोखौ गोथौ खालामो आरो फोरोंगिरिफोराबो जो फरायसाफोरनिसिम गुरै जानांगोन गावखौनो गोरा खालामोब्ला बेवहाय फोर फरायसाया रोङैखौबो रोंबाय होननानै बुंगोन मानोना रोंआखै होनब्ला फोरोंगिरिया रागा जोङोब्ला राय जाजानो गिनानै एबा बुजानो गिनानै बे फरायसाया रोंबाय होननानै खिन्थागोन बेनि थाखायनो फोरोंगिरिया गुरै जानांगोन फरायसाफोरनि फारसे आरो नांगौ बायदियै बे फरायसाखौहाय फोरोंनांगोन ओरैनो जानला मोनला ओ सल सल फरायलाङोब्ला बेयो जानाय नङा जे फोरोंनायखौ बियो मोजाङै बुजि बुजियाखै बेखौ मिथिग्रोनांगोन आरो प्रतेक एबा जेब्लाबो मोनसे फराखौ फोरोंखांनायनि उनावहाय मोनसे मोनसे मोनसे आनजाद लानाया गाहाम एबा बै फोरोंखांनाय फरानिफ्राय मोनफा मोननै गेजेर गेजेरनिफ्राय जोङो सोंथि दिहुननानै सों नाया जोबोद गोनांथार मानो होनोब्ला बबेबा बबेबा समाव ओ माखासे फरायसाफोरा रोङैखौबो रोंबाय होननानै बुंलाङो दा जोङो फोरोंगिरिखौल' जोङो फरायसाफोराबो फोरोंगिरिखौल' आसा खालामनानै थानो नाङा एबा मिजिं थिनानै थानो नाङा। जे बबेबा मोनसे फराखौ फोरोंगिरि सारानो फोरोंजोबगोन एबा फोरोंगुरु सार फोरोंगुरुआनो फोरोंजोबनानै जोंखौ रोंहोथारगोन होननानै जों साननानै लानो नाङा फरायसाफोराबो फोरोंगिरिया जायखौ फोरोंदों बेखौ न'आव थांनानै मोजाङै फरायफिननांगोन आरो थाखो खथायाव जेरैबायदि फोरोंगिरिया फोरोंदोंमोन बेखौहाय गोसोखांफिननानै बियो फरायनानै बुजिनानै लाफिननांगोन मानो होनोब्ला जोङो फोरोंगिरिखौहाय बिदिन्थि हिसाबै मोनसे गुदु हाग्रायाव हाबलांनो थाखाय जों लामा नागिरनाय बायदि जोङो बुंनो हायो मानोना जों गुदु हाब्रायाव हाबलांजेननो थाखाय जोङो हाग्राखौ एवस्रांनो एवस्रां एवस्रांग्रोनांगौ जायो आरो बे हाग्राखौ एवस्रांनायाव बे मोनसे हान्जानि दैदेनगिरिया सासे मानसिया बे हाग्राखौ एवस्रांनानै गालांगोन आरो उननि माखासे ओरै सुबुंफोरा बे लामाजों हान्थिलांगोन थिग बेबायदिनो थाखो खथायाव फोरोंगिरिया बे फराखौ बोरै फरायनांगौ एबा बोरै फरायलांबा बुजिगोन। बिनि माखासे आदब खायदाखौल' फोरोंगिरिया फोरोंनानै हरो आरो बिनि गेजेरावहाय माखासे गोनां गोनां सोंथिफोर फैगोन बेखौहाय फरायसाया गावनो फरायनानै बुजिनानै लानांगौ। बिब्दि नङा जे फोरोंगिरियानो गासैखौबो फरायनानै फोरोंनानै नोंनो रोंहो थांगोन बिदि नङा जों फरायसाफोराबो नाजानाय थानांगोन। अब्लासो फोरोंगिरियाबो मोजाङै जोंखौ फोरोंनो मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो माबो आथिखालाव जों नुनो मोनदों जे आथिखालनि फरायसाफोर फरायसा आरो फोरोंगिरिनि जेनाखि सोमोन्दो बियो बबेबा बबेबा फरायसालियाव जोङो गोबां हाजों अख्रांजों फाराग नुनो मोनो। मानोना बबेबा बबेबा फरायसालियाव दानि फरायसाफोरा फोरोंगिरिफोरजों गाज्रि रावै नाय एबा गाज्रि आखल आखु दिन्थिनाय जों खोनाफ्लेबाय थायो। नाथाय बबेबा बबेबा फरायसालियाव जों नुनो मोनो। बिथांमोना फरायसाफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो जोबोद जोथोनै फोरोङो हमनानै बुंनो थाङोब्ला जोङो सरखारि फरायसालिफोराव बांसिनै फरायसा आरो फोरोंगिरिनि गेजेराव सोमोन्दोखौ गाज्रि जानायखौ जों खोनानो मोनो। गुबुन फारसेथिं प्राइभेट एबा सरखारि नङि फरायसालिफोरावहाय फरायसा आरो फोरोंगिरिनि सोमोन्दोआ जोबोद खाथि जानायखौ जों नुनो मोनो। मानो होनोब्ला सरखारि एबा सरखारि फरायसालिफोरावहाय जोङो बांसिनानो गोरिब गुन्द्रा‌ एबा जाय न'खर नखरावहाय मोजां सोदोम सोद्रोम एबा मोजां आबहावा गैयि नांलाय खमलाय जाबाय थानाय बे न'खरनि बांसिन फरायसाफोरा फैनाय जायो। आरो बिथांमोना न'निफ्राय न'आव बिमा बिफाया जिबायदि आखल आखु दिन्थिनो। बेखौनो फरायसालियावबो ओ गुबुनफोरनि सिगाङाव दिन्थिनो नाजायो । नाथाय गुबुन प्राइभेट एबा सरकारि नङि फरायसालिफोरावहाय जायफोर बिथांमोना रांखावरि थोजासे आरो जायफोरनि न'खराव सुख सान्थि गोनां बिथांमोनहासो बे फरायसालियाव फोरों गावसिनि गथ'फोरखौ फोरोंनाय नुनो मोनो। जेरावहाय नांलाय खमलायजों लोगोसे ओ गुबुन गाज्रि हाबा मावनाय जों नुनो मोना। बैफोरो सरखारि नङै फरायसालिफोरनि ओ फोरोंगिरि आरो फरायसानि सोमोन्दोआ जोबोद खाथि आरो बिथांमोनहा फरायसाफोरनि जेंना आरो बबे ओ आयदा एबा खोन्दोखौ बुजियाखै फाय मोजाङै बिजिरनानै फोरोङो बेजों लोगोसेनो आरोबाव जोङो आथिखालाव नुनो मोनबाय थायोदि ओ फरायसाफोरा फरायनायखौ नागारनानै गुबुन फरायसा समावनो निसा बेसाद लानाय ओ माब्लाबा गान्जा सोबनाय सिगारेट सोब नाय माखासे नाङै बुस्थु निसा बेसाद लानाय जौ लोंनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनसै। नाथाय गोदोनि समाव बेफोरबायदि जों नुनो मोनामोन। गोदोनि आरो दानि ओ फरायसाफोरनि गेजेरावबो गोबां फाराग दंसै। गोदोनि फरायसाफोरा एसे एनै फरायोब्लानो थाब थाब गोसोआव थायोमोन नाथाय आथिखालनि फरायसाफोरा थाब थाब गोसोआव थालिया आरो फोरोंगिरिफोराबो गोदोनिया गुबुन आदब खायदाजों फोरोंनायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालनि फोरोंगिरिफोरा बांद्राय सिगांनि बायदि आदब खायदाजों एबा गुनजों फोरोंनायखौ जों नुनो मोननो थांलिया ओ बेनिखायनो जों बुंनांगोनदि फरायसा आरो फोरोंगिरिनि सोमोन्दोआ जुदि गोथौयै थायोब्लासो जोङो जोंनि समाजाव जे फरायसा आरो फोरोंगिरि नि जे गोदै सोमोन्दो बियो थाबाय थागोन, आरो गोदै सोमोन्दो थायोब्लासो जोङो मोजां गुन आरो मोजां आनजादनिफ्राय मोजां फिथाइ जों मोननो हागोन। बेखौ जोङो आसा खालामनो हायो। बिनि बादैबो आरोबाव ओ गुबुन ओ फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिया गुबुन माखासे बायजोआरि आयदा हरनो हायो जेरै गोलोम बोथोर नि समावहाय ओ फरायसालियाव बन्द' थायो बे समाव फरायसाफोरा जाहाथे ओ समखौ ओरैनो बारहोहआलासिनो गाव गावबागाव न'आव थानाय समावहाय जोङो ओ फोरोंगिरिफोरा जुदि बिसोरनो न'नि मावनांगौ हाबा हरोब्ला फरायसाया फरायनाय एबा गुबुन बाहेरा खामानियाव ओ बेस्थ' थायालासिनो ओ फरायनायनि खामानियावनो बिथांमोना बेस्थ' थायो आरो बेजों जाहाथ थे बे फरायसानि फरायनायनि गियाना दोरोदलाङो बेजों लोगोसेनो फरायसानि फरायनाया मोजां जाहाथे जालाङो बिनि थाखाय ओ मोनसे फरायनायनि ओ सम टेबोल बानायनानै होयोब्ला जोबोद मोजां आरो जोङो बांसिनै फोरोंगिरिफोरा थाखो गु आरो जिनिखौ ओ फोरोंनायनि अनगायै गुबुन समाजनि आरो दानि सोलिबाय थानाय बोथोरनि सोमोन्दै एबा थासारिनि सोमोन्दै बुजायनाया जोबोद गोनांथि दंथारो मानो होनोब्ला बे बादायारि मुगायाव जोङो मोजांबो मानसि मोनो गाज्रिबो मानसि मोनो
ओ नंगौ नोंथां खोनादो ना नोंथां खोनादोंना नोंथां?